हेल हेलौ औ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनाबाय दासो खोनाबाय नोंथाङा खोनाबायना हेल' औ खोनादों खोनादों औ आदसा जों आयदाखौ माबे औ माबे आयदानि रायज्लायनो सानदोंमोन जोङो
नोंथां दैज्लां बोथोरनि सायाव
औ औ हागोन हागोन थारैनो आदसा नोंथाङा माबाफोर कुइसन सोंथि सोंनो सानदों नामा आंखौ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायना हो
औ औ औ जोंनि बे दैज्लां बोथोराव बिदिनो दा थ' आरो दैज्लां बोथोर सफैबा जोंनि गासै आसामावनो जथुबा माइ आबाद जायो नङा होमबा दा माइ आबादखौ बांसिनानो जोंहा जोंहा गासैबो रायजो राजाफ्रा गायनो थाङो गामि ओनसोल जोंनि आसाम नाङैनो गायनो थाङो आरोना।
औ औ
जेराव माइ गायनाय जागा थाथावना बेफोरबायदियाव माइ गायो आरो जेराव माइ गायथ'ना जायगा गैया बेवहाय उफेरा बायदि बायदि खेथि खालामो आरोना जेरै मैगं थाइगं आरो बिदिनो बायदिसिना आरो दाथ' माइ आबादनि मोनसे दिन सम नालाय माइ आबादखौनो बांसिन गायनो थाङो आरो
औ नंगौ
दा ओमफ्राय नोंसोरनिथिंबो माइ गायनायफोरा सोलिगासिनो दं ना जोबनानै थांबाय
अ जोंनि ओनसोलावबो दासान्दि माइ गायनाया दङ दा माइ आबादखौहाय माबायसाहाय गायबाय दं जेनेबा माबायसाहै गायो नोंथां नोंथांनो आं एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायनि जेरैहाय। जोङो माइ आबादखौ बांसिन बांसिनानो बर' सुबुं एबा बर' जोंनि बर' माहारियाव मावनाय जायो आरो जेरै गासिबो ओनसोलाव फ्राय नुफ्रामनो मोनो आरो बे माइ आबादखौ जोङो जेनेबा माइ आबादा सुबुंनि औ सुबुंनि मोनसे थांना थांनाय लामा बेयो एबा राहा जेरैहाय जोङो गिबियावनो जोङो माइ गायनो गोनां जोङो माइग्लि माइ एबा माइ बोराय नांगौ नांगौ जायो आरो बेखौहाय जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै गोराहाय खाथुमना जोङो बिदिनो फुख्रिफोराव साननै सानथाम सोमना दोनो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जों बेखौ ओ औ। न'आव लाबोयो न'आव लाबोनानै जोङो थायसे जागायाव दोन्थुमो दोनथुम ना एसे फेनस्राना होयो आरो फेनस्रानानै जोङो थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइजों जों खोबसिनना दोनो आरो जाहाथे बे एसे गरम हाब एबा गुदुं जाहाबनानै गाजा सुग्लियो आरो आरो बिनि उनावहाय जोङो औ बे माइग्लिखौ एबा माइ गाजा सुनायखौ जोङो फोनो थाखाय फोथार मोनसे थियारि खालामना लानांगौ जायो आरो जेरै जोङो बे फोथ खौ मोजाङै हाय एवग्लेनानै जोङो बुर बुर एवनानै गुरै दोल दोल ग्लि जोबना लानांगौ जायो आरो आरो बेनि उनाव बेहाय जोङो बे फोथाराव जोङो गोदोथ' जोङो मोसौ हालिजोंनो एवोमोन नाथाय आथिखालाव जेरै ट्रेक्टर बेफोरजों एवनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बिनि उनावहाय जों औ औ बे माइग्लि माइखौ जों बे फोथाराव लांनानै फोहैनाय जायो आरो जेब्लाबो। फोयैनानै जेब्ला बे जौगोन एबा बिदिनो सोमखोर गाब गोथां बिदिनो जालां ओ अब्ला जों बेखौ फुयो फुनानै बेखौ गायनो थाखायबो आलदा बुथारनांगौ जायो आरो जोंनो जेरैहाय जोङो बे फोथारखौ औ बिदिनो एवना लानानै आलि दाननानै एबा आलि खोनानै बिदिनो बिदिनो बे खोथिया फुनायखौ जोङो बेयाव गाह बि जोङो बांसिनै हौवा माहारिखौ जोङो खोथिया फुनायखौ नुयो आरो। आरो माइ गायनायखौ जोङो आयजो माहारिखौ बांसिन गायनाय नुयो आरो नों थ आरो गोदोथ' जोङो जेरैहाय बिदिनो रुवाथि दाहोना ग्रोम ग्रोम लानानै खोथिया फुयोमोन आरो खोथिया फुयोबा माइ गायोमोन जोङो नाथाय आथिखालाव बि जि मोननो थांला नालाय रुवाथि दाहोना बेनिखायनो। जोङो बिदिनो रां होनानै हाजिरा खामला लिंनांगौ जायो आरो
औ औ
बिदिनो औ बिदिनो लिंनानै जोङो गायहोयो एा फुहोयो आरो जोङो ओमफ्राय जेब्ला बे माइआ औ माइ गायखांनानै जेब्ला बे माइआ जौगोन जौनानै बिदिनो मोनगोन फिथाइ थाइगोन अब्लासिम जों बेखौ जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो फारसेनिफ्राय जेरैहाय मुलि उनुहोनाय हासार उनु होनोनाय औ बिदिनो आरो जा बिनि नाङै जेरै हाग्रा बंग्रा बेफोरखौबो जों फोसाबना होनांगौ जायो आरो। बिदिनो साफा बिदिनो जोथोन लानानै मोजाङैहाय जोङो। जेब्ला माइया मोनगोन मोननानै जों बेखौ गोदो जोङो ज खासि खासिजों हानानै जोङो बावखाजों बाननानै न' फारसे लाबोयोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव बिदिनो औ मिसिं आरारि ओंखारबाय जेरैहाय ओ हानानै जोङो फोथारावनो हानानै बेयावनो नानानै माइखौ न'आव लाबोनो हायो आरो नाथाय आं गोदोनि जेनेबा दा आथिखालनि ओनसोलावबो नुयो जे खासिजों हानायखौ नुयो आरो नुनाया आरो खम जाबाय आरो औ बिदिनो बेखौ हायो थांनानै न' फारसे लाबोना जोङो मोसौ हालिजोंनो जेनेबा मोसौजोंनो जोङो नानाय जायो आरो बेखौ नानानै जोङो बिनि जा फिथाइ मोनगोन जेनेबा फिथाइ मोनगोन न माइ फिथाइनिफ्राय जा ओंखारा माइ बिलाइ बे माइ बिलाइखौहाय जोङो मोसौनो जाहोनाय जेरैहाय जिगाब होनना मिथियो बेखौ मोसौनो जाहोयो आरो जोङो औ आरो बिनि उनावहाय जाों माइ फिथाइ जोङो जेब्ला माइ आबाद मावदोंबालाय माइ बाख्रिया थाखाागोन नङा होनोमबाब बयनिबो न'खराव नोंथां बेनिखायनो जों औ बे माइ जा माइ एवखांनानै एबा नाखांना मोननायखौ जोङो बाख्रियाव दोनथुमो आरो जोङो फाख्रि एबा दुलिबो बुङो आरो औ बिदिनो बेखौ दोनथ'ना जेब्ला ग ज म ज बि बार फोराव फाननानै गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो जोङो जोङो जानो जे जोंनि सुबुंनि जा थांना थानाय राहा जेरै ओंखाम बे ओंखामखौबो बे माइनिफ्रायनो मोनो आरो नोंथां आरो दा दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदियानो गायो नामा
औ औ नंगौ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ बुंगो बेयो गासिबो सैथो आरो बिब्दिनो जोंहा ज माइ आबादफोरखौ बिब्दिनो मावनाय जायो जेरैबायदि माइ खौ जेरै दैयाव सोम बस्ायाव खाथनानै माने दैयाव सोमना दोनो दोननायनि ाव माने साननै सानथामसोनि उनाव माने बेखौ बोखोनानै बिदिनो थास'लाय बा थालिर बिलाइ बायदि खोबनानै जोंहा माइलि बानायहोनाय जायो नङा होमबा
औ औ थारैनो
बेफोर बायदिनो जोंहा माइ आबादखौ खालामनाय थां खालामनाय जायो नोंथाङा जिखिनि बुंदों बे थार बाथ्रा आरो
औ हेल' नोंथां।
जेबो नङा होमबा औ खोनादोंना नोंथाङा?
ओ ओ नोंथांनि होननायखौ आं बारा मोजाङैहाय
औ औ दा खोनाबायना नोंथाङा औ माने नोंगौ माने जिथुबा जोङो नुदों जिथुबा आगोलनि समाव ओ बांसिनानो जोंहा बर' समाजाव माइ आबाद बा बायदिसिना माइ हानाय बोथोर माइ गायनाय बोथोर बेफोराव माने ओ सावरि बादारि जानायबो ने नेमखान्थि दङ'मोन आरो दा बिब्दिनो ओ दिनैनि दिनाव माने सवरि बादारि जानायाबो खम दा बिदिनो गासैबो माने हाजिरा मावनाय थाङो सवरि बा नुनो मोनला आरो बिदिनो जाहा
उम
ज
हेल' हेल'
बुं
नोंथांनि होननायखो आं बारा मोजाङैहाय खोनायाखै नोंथां
आहा आबैमोना बा आबौमोना
औ
बायदिसिनाथ' ओ गैयामोन आरोना औ मोसौ बायदिसिनाजों माने हालेवोन आरोना। ओमफ्राय माने बिसोरो टेक्टर बायदिसिनाखौ बाहायामोन आरो बै समाव माने ट्रेक्टर मेसिन एरि बा बाहायिफोरा माने खममोन आरोना। खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल' हेल' हेलौ नोंथाङा खोना